औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों दालाय?
नै उन्दुना दं आं नोंथां।
अ मोजांना खबरा? औ आंबो दं ओरैनो। औ औ आंनाबो मोजाङानो खबरा।
अ।
औ ओमफ्रायो नोंथाङा जाखांबायना?
जानायाथ' दहाय जाखांबायमोन नोंथां।
अ।
औ।
मा ओंख्रि जाखांखो?
ओंख्रियाथ' नै बयलार बेदर ओमफ्राय आलुजों बिलाथिजों मोन।
अ गोथावथार माथो होमबा नोंथां।
औ नोंथांमोनना लाय?
ओ जोंहाबो माबासो दालिसो ओमफ्रायो ना बाथोन।
अ नोंथांमोनहाबो गोथावानोथ'।
औ औ गोथावानो बुंनांसिगोन औ ओम-ओमफ्राय नोंथां ओ आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि।
औ औ
नोंथाङाथ दानि बयलार बेदर ओंख्रि होनबाय
औ
औ ओमफाय माने बे बयलार ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना? एसे
संनायाथ बारा इसिबां गोरा नङा नोंथां
औ औ
औ ओरैनो जेनेबा फासआव बेदरखौ एवग्रोदो मोजाङै
औ औ
नो एवनायनि उनाव मैगं होनोबा मैगं होना होदो
औ औ
औ औ
फोमोनदो ओमफ्राय फोमोननानै एसे बे बेदरनि दैफोरा रानबाथाय दै होना होदो आरो जाहाथे बे मैगंफोरा मोनो
औ औ औ बिदिनो संनाय जायो आरोना नोंथां औ औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा आंनो ओ दे बुंलाय नोंथां
दे दे नोंथाङा बुंगोरदो दे
ओ नोंथाङा फिथा सावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
फिथा सावनायनि बागै
औ
औ दे आं हानायखिनिखौ नाजानोसै नोंथांनो खोन्थानो। उम माने आंबोथ एथबां एक्सपार्ट नोङा नालाय फिथा सावनायफोरावहाय बेनिखायनो आं जाखिनि एसे एनै मिथिगौ बेखौहाय नोंथांनो खोन्थानो नाजानोसै आरो।
औ
औ ओ फिथा सावनोब्ला जोङो गिबियावनो माने जेनेबा मा फिथा एवगोन जेनेबा ओ माइब्रानि संनो ना? जोसाफोरनि संनो बे माइरंखौ माने देनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनांगौ आरो। बा मेचिनफोराव हैनानै बेखौहाय माने गुन्दै खालामना लागोर नांगौ आरो फिथा गुन्दै होनो जायखौ औ बिनि उनावहाय ओ जेनेबा आं थावनि फिथा एवनायखौनो खोनथानोसै नोंथांनो
औ औ दे खोन्थालाय।
उनावहाय बे आथाखौहाय लाबोनानैहाय
उम
थावनि फिथा एवनोबा बेखौहाय दैजोंहाय लगायनांगोन आरो मिक्स खालामदो ओ मिक्स खालामनानैहाय जुदि आ नोंथाङा मोजां सेपनि जेनेबा ओ मोजां महरनि बानायबा आखाइजों एखौ दानोबो हाबाय एसे स्टाइलनिबो बानायनो हाबाय। औ ओमफ्रायो सारायखौ एसे मोजाङै दुंहोना लानानै
औ।
ओमफाय थावखौ होदो थावखौबो एसे मोजाङै दुंहोदो। बिनि उनावहाय ओ बे आथायावहाय जो संख्रि माबा माबि ओ लगायनानै माने सिगावनो जोंथ' दाना लाखायो नालाय। बेख खौहाय इयाव होनानै एवनो हासिगोन आरो साराय गुदुङावहाय थाव बायदिनो दुइ थिन मिनिथसो एवनानै माने बे फिथाया मोननानै रेडि जासिगोन आरो।
औ ओमफ्राय नोंथां बे फिथाया जेनेबा जानायाव माबायदि जागोन बे थावजों सावनाया?
ओरैनोथ' गोथाव आनो जायो। ओमफायो बांद्राय जुदि जाबाय थायोबा बेखौ माने एसे उम गे फोर जायो फाने ओ जोहाथे बियो माबानिसोना थावनि फिथासो नालाय बांद्राय जाबाय थाजायाबो माने बेखौ औ।
अ'
औ फायो माबाफोर सोंथि दंबावोमोन नामा?
सोंथिथ' बारा एसेबां गैया नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन आंनाव।
अ' आं नोथांनावहाय मोननैसो सोंबावनो दे ओ नोंथाङा जे बा मा मा बेदरफोरनि ओंख्रि संनो रोंबा जेनेबा मा मा रोखोमनि ओंख्रिफोर संनो रोंगौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे?
रोखोमाथ' गोबां रोखोमनिखौनो रोंजोबबो होनजायो आरो ना नोंथां जेनेबा ओरैनो आं बोथ' इसेबां गोरों नङा नालाय नोंथां ओरैनो जाखिनि न'आव सङो बेल' आरोना।
औ औ
जेनेबा जोङो अनलाजों बे एम्फौ जा इन्दि एम्फौ होनोना। बेखौबो संनो हायो। जोबोद गोथाव जायो बेयो जानो। ओमफ्रायो ओरैनो नारजि अमा बेखो
अ' औ औ औ बेथ' बर'नि मोनसे ओ ट्रेडिसनेल ओंख्रि जाहैबाय नालाय।
औ औ औ
जिउ मायाहाय
औ नारजि अमा बिदिनो मा होनो सबाय सा साम' एफोरखौ हायो आरो संनो आङो।
औ औ बेफोरखौ नोंथाङा संनो हायो आरो ना?
औ औ।
औ माने जोबोद मोजांनि खोथा बेफोरखौहाय संनो रोङोबा। मानोना दानि मुगायावथ' बांसिन मानसिफ्रा बिदि ओंख्रिखौ संनोनो रोंला माने।
औ मानो होनोबा गोदोनि आजौ आजौफोरनि समनिसो नालाय बे फोरो ओंखायनो दानि समावहाय बांद्राय इसेबां रोङा आरोना।
औ माने दानियावहाय बिदि ओंख्रिफोरखौ जानोबा सोरबा सोरबा माने हटेल फोरावसो थांलायनानै बायनानै जाहैक्षनांगौ जायो माने।
औ औ
संनो रोंला नालाय माने।
औ औ औ
औ ओमफ्रायो नोंथाङा माबाफोर सोंथि दंमोन नामा
दंथ' सोंथिया जेनेबा नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथायाइ जानो मोजां मोनो
आङो आङो फिथाइफोरनि बेलायाव आङो थाइजौखौ मोजां मोनो बांसिनानो ओमफ्राय खान्थालखौबो मोजां मोनो।
अ अ
बेवहाय आङो लेसु लेसु फिथाइखौबो मोजां मोनो जानो।
औ
औ आं बिसोर मोनथाम बुस्थु माने साबसिन बांसिन मोजां मोनो आरो।
अ होमबा नोंथाङा बि लेसुखौथ' खोनानो मोननायाव लेसु जोबोद बागान खालामो बालाय लेसु बागानफोरा
औ लेसु बागानथ' खामो खिन्थु जोंनि साइदखै जाय गैथ'वा माने बेफोरो ओइ बेलेग साइदखैजाय नुदों आङो एसे नुनाया
अ होमबा जोङो दा जेनेबा लिसु बागान खालामबा मुलाम्फाफोर थागोन ना थाया बायदि नोंथां नों बायदिबा
आंनि बायदिबाहाय माने थानो हागौ लेसु बागान जुदि बानायोबा मानोना बेजोंहाय ओ बे बुस्थुवहाय माने गोबां दामबो जायो माने केजिफ्रावनो गोबां थाङो माने नैजौ गाहाम थाङो। औ ओमफ्रायो बेखौहाय माने जुदि बुरजाहाय आबाद मावनानै जुदि कम्पानिफोरनो डाइरेक्ट साप्लायइ हरनो हायोबा मान बां सिन मुलाम्फा जायो माने‌ ओ मा नो होनोबा बे लेसुनिफ्रायहाय जेरै जुसफोर बानायनाय जायोना‌ लेसु बिदैखौ बरननानै? आरो फिथाइयाबो ओरैनोथ' गोदै जाखायो।
औ
उम कम्पानिफोरा माने बिदिखौ लांनानै जुइस बानायनानै आरो बांसिन बेसेनाव फानो आरो। दा बैफोरनि थाखायनो माने बियो बिजनेसनि थाखायबो मोनसे मोजां माने आबाद जायो आरो। मुलाम्फा जायो बेयाव औ औ औ।
जेनेबा आं बेखौ गोबां बि बांनि गायबाथ' जोबोद जोथोन लानांगोन गोनां जागोन ना नोंथां?
औ बेखौहाय एसे ओ माने ओ बे फिथाइ थाइजासिम जानायावहाय बांसिन जोथोन लाहै नाङो माने। ओ एसे गिदिर जायोबाथ' बि फांफोराहाय माने एथ'बां जोथोन लालायाबाबो जायो माने।
अ
माने बेयो ओ एसे देरफ्रु हांनाय समावल' बांसिन बेखौ जोथोन लानांगोन आरोना नोंथां। आरो देरबाथ' बिनि बिफांफोरा एसे गोरा जाखायो। बानलु बिफां रखम बादि जाया जेरै बारफोर बारबानो बायला बायनाय बेफोरबायदि जाया माने। एसे गिदिर जाखायोना बेयो? ओ ओमफ्राय ओ जेनेबा फिथाइ थायनोसै समावहाय एसे जोथोन लादोलाय बेवहाय एम्फौफोर जागोन नामा? बा मुलिफोर एम्फौफोर खारनायनि मुलिफोर होदो। अब्लानो माने जाहैगोन आरो मोजाङैनो।
औ जेनेबा ओमफ्राय नों थां बे बिफांखौ बारा गोजौ खालामालासिनो बेयाव फिथाइ थायहोनबा जों मा खालामनांगोन बायदि?
औ बेखौथ' आङो बारा मिथिया खिन्थु खोनानाय बायदियाव माने खलम होनाय बिदि खालामबा माने गाहायावनो फिथाइ थायो बिदि होननाय खोनादों आरोना नोंथां।
अ।
उम।
बिदि आरोना होमबा नोंथां?
औ नोंथां। ओमफ्रायो नोंथांमोननिखैलाय मा मा फिथाइ सामथाइफोर दं?
जोंनि गैथ' थाइजौ, खान्थाल, आनारस, नारें बेफोर दं आरोना नोंथां।
औ औ औ ओमफ्राय बिनि अनगा गुबुनफोर गैथ'आ आरोना?
गुबुनफोर बेफोरनो जेरै लेसु दंफां, नासपुथि दंफां, लेथुखु बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो। नुनो मोनो माने दं आरोना नोंथां।
औ औ ओमफायो ओ नों थाङालाय मा फिथाइखौ साबसिन मोजां मोनो जानो?
साबसिन जों आनारसखौ जानो मोजां मोनो‌।
आनारसखौ ना? ओ नोंथां मोननि न'आवहाय दं नामा बे आनारस आ?
जोंनि न'आवलाय दङ दंनाया होमबाबो औ औ खोनादों‌। जोंनि न'आवलाय दङ होनदां
औ
औ नोंथांमोननाव गैया नामा?
जोंहानाव मानि आनारसा दायो गैथ'ला माने
अ औ औ खोनादों दे खोनादों।
औ औ माने जोंनियावहाय माने गैथ'ला आनारसा दायो। ओ दानफायजोबबाय माने जोंहा सिगां
औ औ औ
हेलौ खोनायासै नोंथां
नोंथां
खोनायाखै नोंथांनिखौ खोनायासै औ औ दे जागोन दे जागोन दे नोंथां दे जागोन।